हेल' हेलौ'
खोनाया
मा खालामदों?
खोनादों ना खै?
खोनादों ‌।
ए
मा मा खामदों?
आङो? दं ओरैनो जाखांनानै।
मा ओंख्रै?
ओंख्रिया दालिसोमोन ओमफाय बुटजों आलु लाब्रा। ओमफ्राय अमा बेदर भाजा। नोंहालाय जाखांबाय?
ओम ‌
मा उख्रै
ओंख्रैया माबासो ओम फाथो गोबाब ओफ्रायो जेबो गैया।
ए
नाथुर गोरानजों फाथो गोबाब ए सासे मादैनि माबा होफैदोंमोन उम बेदर मामोनथाय खिथाजाला
मा बेदर
एबु बेला
अमा बिबु
बिबु बेला ओं
मा बिबु बिथे थुस नोसो
दावनिसो
ए दाउनिया गोथावसिनसो जाबावो
उम
सानफ्राम नुबा
उम नोंबोजालायो?
जायो। थ सिगां जायोमोन दा मोनजायोआ गोबावसै गोबाव जाबाय।
होमोनदा
अखाया
ओम बै ओय गोमो जाबावो नामा?
गाबोन सोलाबनाय नङा।
अबाव थांनो
गाबोन बेरायहैनांगौ दं दाबसे जायगायाव
गोदोबा
थां थां
थांलागि दा थां
जाना न'आ खाथियावसो
सोरजोंलै
खाथियावनो जानायनिसो बेरायगोन।
सोरनाव बहाय? माबोरै?
ओरैहाय खाथियावनो
खिथाला बारा बि उम गावसोरल' रायलायदों।
ए खाथाल जायाखै नोंसोर
ओहो ओंखायनो जायो खान्थाल जाया।
ए सोर नाव?
जानोबो हागौ खान्थालबो जायखिया नों बेलासि बेलासि थांबानो जाबाय आरो।
क'बाय आं थाङा।
जि बुहु होनो नों ना जि माबा माबि हरलाबाय थाथारखो
उम
गन जबा
आ
एबार ना माबायाव जामफुंआव
माब माबा हर गबा मालाय मोजां मोननानै
आंनाबा बेसे बुरजा जाखोथाय?
जालायबो बिना माइया
साजि जनल' जादों।
हाबलायबाय
आबे उम आंना आंना माबा सखु जोबसिगोन।
बाब माला बानो।
उम नैगु नैजिगु जाब बाय
बाबरे जपायानोसिमलाय।
नै सासे बिदि दासो हरदों हरदो होनलागासिनो बेजों हरजालामोन जााला जोब थोबथा जाबायमोन नालाय
ए
बयनि
गारि सालायग्रा दाख्लै दे जों लेंदों बेरायहैनो लांनो होननाया
अ एसो
उम।
जेनेबा नोंथ' गाबोन बेलासियाव सोलाबो ना।
अबाव थांगोन बेलासेयाव।
ओइ नङा ओरैनोसो होनदों आं थाङा।
ओ मिथिबाय खोन्थाहरखा माबार।
जा जेबो नङा।
मा जेबो नङा होनो आद्रा खोन्थाखाबाय आं मिथिखाबाय।
अबेखौ मामोन।
नों खोन्था फिनदो बेलासियाव सोलाब
आं मा आं मा होननोस जायाखै बि बिदिजों। लगे लगे बे द'से खोला बुबावबाय।
बेलासियावबा जाहैगोन खोमा जाखां लोंखां।
सुस्लाबलायै मा बबेयाव बिलाय।
नङालै
बि
रायलजाला नङा नायबानो जाबाय गाबोन। थांगोन मागोन थाङा जि जेरावबो।
माथो लाबोदोंमोन माथो बसिया।
मा लास लास
दास गोसो सोलाबखायोना होनो।
आं लायाखै ओरैनोसो होनदों होनदोमोन ब्रा
दि लाथवाखै आं
हय हय
गोदाव सोराव है जानायालाय उनावबो मोनजायो होननानै थांबावो नामा खोनायाखै जानायालाय उनाव मोनजाखायो होननानै थांबावा
जानायालाय उनावबाबो मोनजाखायो होननानै
आइया खोन्थााहरफिननो रोङाखै सावरायबायलायाव
उम हु होथारसिगोन बे गाबोन जानाया
नायसै मा जायो जानो हायो ना हाया
अखाल' दा हाथोंसै गाबोन
आंनि थाखाय हासिगोन गाबोनो
आयदै आयु बायदिसिना होनथारगोन बे जुदि हायोबा
होनजाखागोनबा
उम होद हाया हाया
हानायाथ हाखागोन मिथिखायो।
उम गावनो हैनखाबाय नै, गाबोन हाया
हेलौ
माबा जादों गोमो जानायखौ नुवाखै नोङो साना
जादों जानायालाय
मानसिफ्राबो बुंगासिनोखामोन आमथिसुवा बायबासो
नायदो गाबोन नाय फुंनिफ्रायनो ब्ला नुजागोन
नायनोसै
उम।
बबेनि सानावबो जों ओंखारो
नोंनासो जायो ना आंनासो जायो होनलायदो नामा? खारोब्ला
दि आं मिथिखाबाय नोंनिखौ
माखौ? अखा मिस्लां नसि लायाखै आंसो सानदों। लाखैैलै आंसो सानदों।
बेखौथ' सानदों खौथ'?
उम।
अबे जायगायाव बेसे गोजानाव?
गैया। अबाव थांबावनोसि थांखांजोबनाय।। नों नुखांजोबबाय थांखबाय न'आव थांगोन जेनेबा जों
ना बे मा थांसावसै आरोबाव बिफां सारि सारियावनो फुख्रिखौ दिहुननो थांथारला आंथ' बियाव।
खाराबथार थांला आं बावहाय। गोजा नि हांखोखौ स्लिम स्लिम नुहुरनानै थांनायसै हा?
खन्थाम गोजोन थांखांना थांलां हो थांला लां म' खन्थाम गोजोन थांखौ?
ओ गोजाननि हाजो थाङा र' नों बैसागुआ थांगोन नायबाय था।
बैसागु आवलाय मा जागोनसि?
गोथां गोथां खथथ' मोजां जायगा जों खौनसे थांनायखै। अबाव थांबावनांगौथाय अबाव थांबव नांगौ? हो?
औ हारसिं बेसे ए हारसिं सानगासिनो आं।
अ
से गयबाय थानो
मोसान्नो।
दुफां बोथोर सान्दुं गोसा
गान खनबावबायले
खुन जाखायोना बेबोथ' मोनसे सोदोब जाबायना। बेखौबो लागोन बिसोरो।
जायो होमबालाय। बिदिबालाय।
नोङो होबावनाय नामा दा ओमफ्राय।
जि गोथाव गय जाबाय आं लुबैदोंसो ना गैया। मासथिनि गथआ गयजो ओमफ्राय जोंना बागानानो गैया नालाय।
जोनाबा मालायनि सिरि फैनायखोसो मोनजादों।
जोंनाबो फानजोब्बाय जोंनाबो गोजौ गोजा दंमोन नाम फानहरजोबबायसो गैला दा। जि थाइफांनिया।
जानो थाखाय ओमफाय माखासे
ओमफाय ओम दान खावलाबायनायबो ददसेनो जोबो आंनो थाया हायाबा। सासेआथ बैना जासोसै बेसना फैबा फोरानायखौ दोन्थुमो ना। मथर गोरान बायदि लाबोनान जागो जागोनसो बे जाग्रासो। मिडिया आया।
ओं आइ जों सानजों गनबैसो जाखोथाय जोबसिगोनदां। जोबसिगोन खोमा।
दलद। थाननोसै आं र फोजोब थारनानै
मा होनदों
दलद थानोसै आं फोजोबनानैखौ गैखाला आंना
बायो रायजलायनो थाम्फैसो ब्रि जाला जोबो बाहेराव
नोंना नेट नाङा बा
सारा न सिङाउ हाबाय
मानो नेट नाङा जेनबा माथो एफा एबार नंथावा
सिंनि गोजाना
थेवबो नांनांगौलै जोंनाबो आंबो बिदिनो नायो आंना फुं आवबा नांखाया नालाय
सिनि गोजान
जायो नामा
मोजाङै हो
गावनो नुदों आरो ना
नु नुजोब गुरैरै थिंजोंं नारखिलायनानै
समा जासिगोन नै
नोंगौ बेफोर बादि रायज्लायबासो थाङालाय बारलांलाबायो
दे
मा हरावगोना मागोन
देलै दे
बेसेबां थाबायथानो
दे दे दे दे
दे गाबोन हरनो हागौ
उम
दे